हेल' नोंथां औ नोंथां औ हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ओरै
ओइ नै दङ ओरैनो नोंथां।
अ नोंथाङा ओमबा फ्रि ना
औ फ्रि नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां
अ दा नोंथां बिदिब्ला आंनि सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंहा बैसागो आथिखालाव माने बैस सागो फोरबोखौ लानानै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै खुंनाय जायो नङा होमबा
औ औ
फोरनि सोमोन्दै दा आं नोंथांजों माने नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव माबायदि फालियो आरो जोंनिथिं माबायदि फालियो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होनना सानदोमोन आरो नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथांनिखो एसे लासै खोनाफैबाय थादों नोंथां एसे
औ दे बुं नोंथां खोनादो ना?
दा नों औ औ खोनादों नोंथां दायो। औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसा गो आथिखालाव माबायदि फालियो?
औ हागोन नोंथां दा बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो। आ जोंनि ओनसोलाव बैसागो फालिनायखौ होनोब्ला नोंथां आ बैस सागोनि सेथि साननि सानसे सिगां जेनेबा मोसौ बैसागो इदिननिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ हमनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा गोबोन गोबोन ओनसोलफोरनि बायदिनो जोंनि जायगायावबो माने दाब दाब ओनसोलाव गुबुन गुबुन खोङो नालाय आ मोसौ बैसागुखौ खुङो दा जेरै मोसौ बैसागु जोंनियाव एसे सिम्पोलैनो खोंजायो आं नुनायाव आरो गुबुन ओनसोलनिख्रुइबो आ दा जोंनि ओनसोलाव आ जोङो मोसौ बैसागोनिफ्राय फालियोबा जों मोसौ बैसागुखौ बुंग्रोयोबा जोङो मोसौ बैसागोआ जाबाय आ माबानि बैसाग दाननि सानसे सिगां बा सैत्र' दाननि जोबथा सानाव मोसौ बैसागु खुङो। दा ऐदिना जोङो फुङावनो आ जोङो मोसौखौ फोजा होनाय बायदिनो जागोन दे बियो ना नोंथां
औ औ
औ ओ जोङो उम फुङावनो दुगैयस्रां दुगैस्रांनानै जोङो मोसौ बे मोसौखौ बेनाय जायखौ होनो जोङो लाव फानथावजों खोबैनाय बेखौ जोङो रेडिख खामो आ जेरैहाय आ लाव फाथाव बेफ फोरखौ माने सानसे सिगांनो रेडि खामना लायो देगुलेति बिलाइ बेफोर राइ जों बिलाइबा जायखिजाया खाद थ्रि बिबार बायदिसिना बेफोरखौ जोङो आ सानसे सिगांनो रेडि खामना लायो।
दा बेनिफ्राय जोङो बैसाग दान बिनि सानसे सिगां बे मोसौ बैसागुआव जोङो बेखौ फुङावनो लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ हानानै माला सोना लानानै मोसौखौ थुखैयो एसे
थुखैनानैहाय माने गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो नुयो जे मोसौखौ दैमायाव थुखैनाय गोदो गोदायबो जों उन्दैयाव नुदोंमोन जे दैमायाव थोखैनो लाङो मायो नाथाय आथिखाल बेफोरबायदि इसेबां खालामनायखौ नुनो मोनला मानो होनबा
बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बयबो सोलायलाङो नङा होमबा नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव दायो बांसिनो ओैरैबायदि खालामो जे माने न'आवनो गोरलैयावनो माने मोसौखौ बाल्थिंफोर जों दै लांनानै मोजां बाल्थिंजों साफा बाल्थिंजों आरो जों जायखौ बाहाया बाल्थिं जायो जोंनि सरासनस्रा बाहायनाय नङा बेफोरबायदि बाल्थिखौ दैलांनानै माने बेफोर जोंनो थुखोयो मायो बेफोरबायदि आरो इनिफ्रायो मोसौनाव बे मोसौ गं आसिगुर बेफोरबायदियाव थाव गुबै लागायो बेफोरबायदि आरो नोंथां बेनिफ्रायनो माने ओ मोसौखौ लाव फान्थावजों खुबोयो देगुलिथि बिलाइजों बुस्रोदो माने बेयो जोंनि माने मोनसे फोथायनाय दङ जे माने लाव फान्थावजों खुबो नाय देगुलटिजों बुस्रोदनाय बेयो माने जोंनि मा होनगोन बेखौ जेनेबा आ मोसौनाव फैनाय बेराम आजार बेफोर माने जायिनि थाखाय बेखौ बानायनाय जायो बेफोरबायदिनो लाव फान्थाव खुबैनानै मेथाइ खनना लाबोयो बे लाव जा फान्थाव जा होननाया बेनिफ्राय ए दिननिफ्राय मोसौखौ माने खाना दोननाय जायो आरो माने मोसौआ ए दिननिफ्राय बन्द' सै नो आरो एनिफ्रायो औ ओ मोनाबिलियाव बिदिनो दिरुं गोदानजों खायो जायखौ जोङो फागा होननानै होनो अखानायै दिरुंआ
दिरुं गोदानजों खायो ओमफ्रायो ओ खायफा खायफा ओ फुजा होयो गुलियाव बिदिनो आरो मोसौनि नामाव फुजा होनाय ओ बेवहाय जोङो नुनो मोनो जे बेखौ मोनाबिलियाव खुंनाय जायो ओ दाउसा हाथारो मायो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय अनला ओंख्रि सङो बेफोरबायदि भग बानाय होनानै माने फुजाखौ खौ होयो‌ आरो बेनिफ्रायो माने बे फुजा बेवहाय जोङो बे इग्रा हाग्रा एनिफ्राय बे मोखोना बिलाइ बेफोरबायदिखौ लाइन लाइन फारि फारि थैयो आरो जेरैहाय जोङो बै बाथौ बावनायाव जाबायदि थोयोना बेफोरबायदि थुना लायो। बिनिफ्राय माने माबायो आरो फुजाखौ होयो बिनिफ्राय बे भकफोरखौ होयो। बेबायदिनो माने ओ खायफा मानसिफ्रा थाङो बे फुजाखौ जानो मानो बेफोरबायदि आरो। एनिफ्राय मोनसे फोथायनाय दङ' जे माने बै फुजायाव मानसि लिंनो मोना माया होननानै ओमफ्राय जायनो गोसो बेनो थांनानै माने बे फुजायाव हाब बाहागो लाहैनो हायो आरो। दा बेबायदिनो ओ बैसाग दाननि सेथि सानाव बेबायदिनो बयबो दुगैस्लां दुगैस्रांनानै लोबस्रांनानै न' आरि बायदिसिना लिरस्रांनानै जोङो गावबा गाव बाथौसालियाव फुजा होयो बेबायदिनो जोंनियाव मोनसे आरो ओ आ बा आफाद दङ' जे बारादल आफाद होननाय बे बारादल आफा नि सिङाव माने जोङो गा सिबो धोरोमनि बिथिङाव माने माबायो आरो बेजोंनो सोलिजोबो। दा बे बादिनो जोंनि मोन से मेदाफाद थायो बयबो गावब गाव मेदाफादाव माने राय जो राजाफ्रा बयबो थांनानै बेवहाय माने ओ फुजा होयो मायो बेबायदि खुलुमलायो मोसाला यो रंजायो बाजायो खाम सिफुं दामनानै रंजायो बाजायो बेबायदि आरो नोंथां। एनिफ्राय जोंनि इखैजा आरो बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय माने गामि गामि मागिनाया जायो आरो सेथि साननिफ्राय जों गामि गामि मागिया से सेथि सानाव माने बेबायदिनो ओ मन्दिरफोर बा माबाफोर थायोना बाथौसालि थायोना जोंनि रायजोनि बेफोरबायदियाव जोङो माने फुजा होनानै बेबायदि नो ओ गिदोआ ओन्दैखौ मान होयो ओन्दैया गेदेरखौ खोलोमनानै बोर लायो। बेफोरबायदि दि आरो मान होलायो बेफोरबायदि खालामलायो। एनिफ्राय जोङो बैसाग दाननि नैथि साननि ओमफ्राय जोङो गामि गामि मागिनोसै खाम सिफुं दामनानै बोराय सेंग्रा बोरै सिख्ला बेफोरबायदि गासैबो जमा जमा मोसालायनोसै मानोसै बेफोरबायदिनो जों ङो गामि गामि माबायो आरो मोसायो बेबायदिनो जोङो माने ओ जों जायखौ जोङो बर'आ लोंग्रा जोमाय बेखौ माने जोङो जंगायाव दोननाय नांगौ ओमफ्राय जंगाखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ ना? औ माने गोबां जायगायावनो जोङो बे जंगानि बाहायनायखौ नुनो मोना नालाय ओंखायनो आं मोनथिगौना मोनथिया बेखायनो सोंग्रोना लानाय जाबाय आरो नोंथां। माने बेवहाय जोङो जुमाय दोननानै बेखौ लोंलायो मालायो बेबायदिनो रंजायो मोसायो बेबायदिनो माने न'खर न'खर न'खरफ्रोमबा हाबनानै माने बोर सारस्रि लायो आरो जे न'खरा मोजां थाथों मा थाथों बेफोरबायदि होननानै। दा बेबायदिनो ओ जोंनि बैसागुआ बेबायदिनो जोब ना थाङो दा नोंथांमोननिथिंजाय बैसा सागोआ माबायदि जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आंबो जोंथिं आथिखालाव बैसागोखौ माबायदि फालियो आं बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ।
औ नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो सिगांनि समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादोंमोन जे जोंहा मोसौ थुखैनाय बे मोसौ थुखैनायखौ नोंथाङा सिगाङावबो बुंलांदोंमोन जोंहा दैमा दैसाफ्राव लांनानै थुखै खैहैयोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो। ओ न'आवनो बाल्थिं लानानै थुखैनाय गलियावनो थुखैनाय बेफोरबायदिखौ जोंबो नुनो मोनसै।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो बुंदों नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे ओ नियमफोर दङ' बा माखासे नेमखान्थिफोर दङ' जे नोंथाङा एसे फोरमायलांदोंमोन माबा मोनसे ओ दल ना मानि सोमोन्दै एसे बुंदोंमोन ना नोंथां? औ नोंथां बेफोरबायदि खौ जोंनिथिं खालामनाय नुनो नागिरा। जोंथिं बे मोसौ थुखैखांनायनि उनाव बिनि अखानायै जोंनिया गामियाव बिदिनो बाथौ धोरोमारि बर'फ्रा माने बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामो से थारिखआव बैसागोनि से थारिखआव बिनि अखानायैनिफ्राय जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो गामियाव खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु लानानै गाननाय जोमनाय गाननानै गामि गामिबा न'खर न'खर माइ माइरं मागिनाय बेफोरबायदिया सोलियो
अ
बेजों लोगन बेबायदिनो ओ गोदोनि समाव एसे आलादामोन नाथाय आथिखालाव एसे आलादा नुनो मोनसै आरो नोंथां जोंनि थिंबो।
औ औ
दा बेबायदिनो आं नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि नों नोंसो ओनसोलाव आं थांखांबाय हिसाबै बैसागो समावहाय आं नोंथांमोननिथिं ओ बैसागो फालिनायखौ एसे आलादा आरो जोंथिंनिखौ एसे आलादा नुयो आरो नोंथां। जेरैहाय नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव जोंहा आथिखालावथ' ओ जौस्राङाव मोसानाय लाबोबाय नङा होमबा नोंथां बैसागोखौ?
औ
बेबायदि जौस्राङाव मोसानाय लाबोनायाव आंबो नोंथांमोननि ओनसोलाव थांखांबाय। बै समाव नुदों आङो नोंथां माने नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जोंहा माखासे दोरोङारि हाग्रानि बायदिसिना गाननाय जोमनाय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गाननानै मोसानाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे मोसानायफोरा आलादा माने दोरोङारि खान्थिजों सोलों सोलिनायखौ आं नुयो आरो नों थांमोननि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलथिं बेबायदि मोसानायखौ आं नुनो थांला मानो होनबा नों नोंथांया बुंदोंमोन जे जंगा दोननाय ना मा होनदोंमोन नोंथां? जौ लानानै जे नोंथांमोननिया जौ दोननानै जे मोसायोना?
औ औ
औ बेफोरबायदिखौ माने जोंनिथिं नुनो थाङा आरो नोंथां जोंनिया बुहुद सोलायनाय फैबाय माने आथिखालाव खोब नरमेलै नो गोरलैयैनो फालिनाय जायो आरो जोंथिं
औ औ
औ दा बेबायदियाव आङो बेखौ खौनो मिथिनो लुबैदोंमोन जे नोंथांमोननिथिंहाय गुबुन गुबुन होननानै ओ गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो नालाय
औ
औ बे फारागथिखौनो आं माने मिथिनो लुबैनानै नोंथांजों आं बे आयदाखौ सावरायनो लानाय जादोंमोन आरो नों
औ औ नोंथां।
दा नोंथाङा बुंनाय ओ नोंथाङा बुंनाय बे खोथा खोथायाथ' नंगौ जेनेबा जोंनियाव बेफोरबायदि बे जेरै खाथ्रि बिबार थुनाय बा खाथ्रि बेदरखौ खौ ओ माला बानायना गाननाय बा सना बानायना गाननाय बेफोरा आथिखालावबो दङ सोलियो। होमबाबो माने गोदो जाबायदि सोलियोमोन इसेबां माने सोलिला आरो जे ओ मोनफ्रोमबो गामियावनो बेफोरबायदि खालामोमोन मायोमोन दा‌ खायफा खायफा गामि गामियाव बेफोरखौ जों नुनो मोनला मा माने ओ समजों लोगोसे बेफोर सोलायलांबाय आरो माने सोलायनायनि जाहोना बेनो जे माने गोदो गोदायनि दि बुरैफोरा बा बोराय बुरैफोरा बेफोरबो बानायनो बारा रोंला।
जाय सासे सानै गोदोनि बोराय बुरि दङ बिसोरसो माने बानायनो रोङो। ओमफ्राय बिसोरो ल गानो बांसिनानो ओमफ्राय आरो ओरैबायदि जे माने आथिखालनि बोराय बुरैफ्रा आथिखालनिफ्रा आरो बेफोरो गाननो लाजिसै मासै बेफोरबायदिनि जाहोनाव माने इसिबां माने नुनो मोनला आरो एसेबाबो खम जाबाय आरो नोंथां।
औ औ।
औ।
दा नोंथां बिदिब्ला जोंना सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय नङा होमब्ला?
औ औ नोंथां।
औ बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ बा बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
गोजोननाय थाबा नोंथां।